हेलौ।
हेलौ
औ नोंथां खोनादों औ खोनादोंं नोंथां
मा खालामगासिनो नोंथाङालाय रांखो
नेएरनो दं दा बर्थमान जिरायनानै दं नोंथां
औ आंबो दं न थां एरैनो जिरायनानैनो
आदसा आतसा ओंखामफोर जाबाय नामा नोंथां?
ओंखाम जाना जाथगोन र नोंथां
आतसा गैया जाथवाखैनो थां आंबो एसे लामायावनो बेरायना दंमोन
औ नोंथाङालाय खबर पातिफोरालाय मा रखम?
दं नोंथां बिदिनो गेजेरावनोसै मोजां हामा
औ औ औ आं दं नोंथां बिदिनो फ्राय नोथां नोंथां मोननिखिंलाय गायनाय फुनायालाय मा रं सलिगासिनो दं
गायनाय फुनायाथ बैबायदि ओ आधा गायबाय बाय बांलाखौलाय गायबाय गायनानै ओमफाय दा गाब बोननो आमथिसुवा नांसिगोन नालाय आमथिसुवा नांबाथ' जों बर'फ्रा मानियो नालाय सप्तासे बे सप्ताहसे नि उनाव ओ फुनाय गायनाय जाफिनसिगोन आरो नोंथां
बुं
नों-नोंथांमोननियाव गायनाय फुनाय माबोरै जादों?
नोंथां जा बिदिनो सलायगासिनो दोङो ना गाबोननिफ्राय आमथिसुवा नांगोन सप्तासेनि उनावसो दा गायनो मोनसिगोन गायनाय फुनाय ओरैनो जागासिनो दोङो बायमाना दंबावो नोंथां औ नोंथां ला फाइ ओरैनो हाफोरालाय बे बेसेबांसो दं?
नोंथां खेथि मावनायाथ' बेबायदि जोंहा आदबिगा दं।
औ।
बिदिनो गोथौहानिसो नालाय बोरि हानि गैया गोथौहानिनो। उम एसे अखाफोर बुरजा हाबा थाम ओ गायजोबनो हाया जायो दैया बुरजा जायो नालाय।
औ औ।
एसे बोरिनिखौ पास बिगा सय बिगा गायनांगौ जायो।
औ जाहाबो बारा गैया नोंथां साराय सात बिगा नामा दं खोमा।
आतसा।
बाय आदा फिफ्थ हान्ड्रेडनि दा फिफटि गायखांबाय आरो फिफटि दोंबावो आरो दा नों
उम। आतसा आतसा।
गोथौ हानिया थारमाने जोंहाबो गायनो हाथ'नाय जाया जावायना दोनथ'दों।
आतसा आत
औ नोंथाङा नोंथाङालाय मायबाफोर ओरैनो साइड बि प्राइभेट बिजनेस मावो नामा ओरैनो?
बिदिथ' नोंथां दं दंनाया बोरमानि दं आंनाव। ओ आं खासि बोरमानि फ्राम खुलिदोंमोन ।
औ औ एर एरैनो एरैनो खै मासेसो लाग्रोनो नोंथाङा?
बिदि आङो खासि बोरमा फार्स्टावनो लाबाय ओ थ्रिसथा लादोंमोन। बेनिफ्राय बि गोदोर जाखांनायावनो आं आरोबाव पन्द्रथा लाबावदोंमोन।
औ नोथां।
दा टटेलि पनस'लिसथा दं आंना। खासि बोरमा।
औ औ ओरैनो नोंथाङालाय मा? मा जाहोयो ओरैनो?
आंथ' बोरमानो सापर जाहोयो। ओमफाय बे खान्थाल बिलाइ, थाइजौ बिलाइ बिदिनो । मोनायाव हानै-हानै जाहोयो । बिनि उनावनो बिदिनो सप्तायाव गेजेर गेजेर भिटामिनबो होयो आङो ।
ओमफ्राय ओरैनो मा भिटामिन होयो?
आं भिटामिना, बे मा भिटामिन बुङो बेखौ? बोरमानो होनायानो आरो ।
औ औ औ
नामखौ गोसोआव गैथ'ला आङो ।
औ, औ बिनो जेनो मोजां सोलिगासिनो । खिनथानोबा नोंथांनो
दा नोंथां ईसोरनि अननायाव बिदिनो मोजां सोलिगासिनो दं ।
अह!
नोंथाङा बिदिनो माबाफोर नोंथांनाबो दं नामा बिजनेसफोर?
आंना साननै सिगाङाव दंमोनलै नोंथां ।
मानि
अमानि?
औ नों नोंथां औ दा सानैसो खारन दा माने बेमार फैनानै उम माबा बिमा मानै दंमोन । ओमफ्राय फिसा द दंमोन स'ल्ल था दंमोन फिसा-फिसाखौ इनिफ्राय फान-फानहरबाय ओमफाय मानैसोआ बेमारावनो थैबायलै नोंथां बहुत लस। आंहा एबार बिमा मानायाबो थैबाय। बहुत लस जादो एबार नोंथां इनो खायनो बिजनेसखौ मावथवाबा साननैसो दोन्थदां गेफ
आदसा आदसा गेफ्स दोन्थदो आरो ना?
उम नोंथां नोंगौ।
उम आदसा बिदिनो ओ अमानि बेमारफोर फैदों नामा?
अमानो बेमारा फैदोंमोन नोंथां।
आतसा आतसा।
दासान्दि गैथआ।
आतसा आतसा।
औ।
हाथाइबा बिराद लस जा
बहुत लसालै नोंथां उम।
ओरैनो नोंथां लालाय मायाफोर ओ उफेरा खेथि मावग्रा माबा दों नामा
बिदि बिदि गय बागोन दं। नोंथां उम गय बा जागोन जोंहा देर बिघासे दं।
औ औ।
बे थालि दं थालि।
अह।
सामफाजों जाहादि थालि दं। आदा बिघा उफ्रा खेथि मावनाय बेनो। नोंथांमोननावबो दं नामा
नोंथां बायमाना। गैया नङा। दायो कारजि बागान दं।
खारजि बागान।
औ नोंथां। खार्जि बागान दं। ओमफ्राय दा खुसेर बागान दं नोंथां
आतसा आतसा
खुसेर गाज्रि नोंथां
ओरैनो ओ नोंथाङा खुसेर उम खुसेर बागान पास बनायजेननायाव जेनेबा सुरु खालामनायाव ओरैनो फैसा बेसेसे इनभेस्ट जादोंमोन नोंथां खिन्थ खिन्थानो हागोना
फैसायाथ नोंथां हिसाब गैयि जादोब माने हिसाबखौ आङो लाखियाखै नालाय ओरैनो माबासो थांदों आरोना नोंथां गायनाय आर हाजाबनाय हिसाब हाजिरा साजिरा नायदो देर लाखसो थांदों आरोना एरैनो
आदसा आदसा बिदिबाथ फारामाबो माबायाबो गिदिर जागोन नालाय
औ नोंथां औ औ हेलौ नोंथां
हेलौ औ खोनादों नोंथां
नोंथांलाहालाय ओरैनो न साबैसे दं
मा होनदों नोंथां
नोंसोरलाय नआव फरियालाय साबससो दं?
ओ नआवथ फरियाला जोंहा आइ दङ आफा दं ओमफ्राय
हेलौ
नोंथांमोनना
जोंहाबो बिदिनोलै नोंथां आबै दं सासे आइ दं बाबा दं आब सासे आङो इनिफ्राय आरो बिनानाव सासे दं सयजन दं
आच्छा आच्छा
दा बिदिनो मोजां सलिबायदोंबा नफोरावबो
दं दे नोंथां दासान्दि मोजाङैनो सलिगासिनो दं
आच्छा आच्छा बिदिनो गेजेरावनोसै ओइ नोंथां
औ हेलौ नों
आच्छा नोंथांङा माबाफोर खेलाफोर गेलेयो नामा?
औ नोंथां गेलेयो दा थ किरकेट गेलयो इनिफ्राय आरो भलिबलगेलेयो दा स सिजोना फुटबलसोना नोंथां फुटबल फुटबल गेलेआ आरो दा। थांबाय थायो आरो नों नोंथा नोंथाङालाय?
आंबो बि बिदिनो फुटबल खौनो गेलेयो नोंथां।
औ।
एरैनो नोंथां फुटबलनि बिखय एसे स सोंनो सानदोंमोन खोन्थानो हागोन ना?
दे नोंथां सोंनाय।
बिदिनो फुटबलाव ओ मोनसे टिमाव बेसे से मानसि नांगौ प्लेयार एबा
फुटबलावथ' सल्ल'जन थायो।
सल्ल' जन आच्छा आच्छा
एग्र' जना एग्र' जना गेलेयो। ओमफ्राय साफ साफ साब सिटि दोननाय जायो आरो साब सि दोननाय जायो जेन'बा दा सोरनियाबा मायबा जाबा नोंथां।
आतसा इनज इनजरिं। थाखाय
अ इन्जयनिरिं थाखाय अ नोंथां।
औ आतसा सा आतसा नोंथाङा मा मा पजिसनाव गेलेयो?
लोगोआव बांसिन गेलेयो ना साइद
आतसा आतसा साइद बेगाव गेलेयो आरो ना? आंबो बिदिनो फुटबल गेलेयो।
ओ अ नोंथां खोनादो।
आंबो बिदिनो फुटबलखौ ओ आंनि पजि सना जाबाय फरवार्दाव गेलेयो आरो आं नोंथां।
औ औ। ओरैनो आं नोंथांखो फुटबलनि बागैसो सोंनो नायगिरदो बुंनो हागोन ना नोंथाङा?
औ
जेनेबा दा रेड कार्ड एल‌ कार्ड होनायनि बिखय आरोना
औ औ सोंजायो।
दा रेड कार्डखो मा मान नि थाखाय होयो आरो एल'कार्डखौ मानि थाखाय होयो नोंथाङा बाहाय फोरमायनो हागोन नामा बेनि सायाव?
हागोन हागोन उम बे जायबा प्लेयारखौ ओ प्लेयारा नेक्स्ट एगेन्स्ट टिमनि प्लेयारखौ एटेक खालामोबा एबा इमान गोदोर एटेक खालामाबा बेखौ ग्रिन ग्रिन ग्रिननिया माबाखौ बे इ ग्रिन कार्डखौ
औ
यो आरो बेखो इयाल'खोनो होनो देलाय बेखौ होग्रोनाय जायो । वारनिंनि थाखाय
औ औ ।
सेकेण्ड आव डाइरेक्ट फाइनालनि थाखाय बे जुदि नेक्सट तायेम बो ओ एटेक खालामाबा डाइरेक्टलि बेखौ रेड कार्ड होनाय जायो आरो ओमफ्राय बेखौ मेटसनिफ्राय बोखारनाय जायो। उम बे मेटसनिफ्राय आउट जानांगौ जायो आरो रेड गारोबा
औ नोंथां ।
उम ।
नोंथां ओरैनो साख्रि बाख्रि उम
आंथ नोंथां बिदिनो एप्लाइथ एप्लाइथ खालामदोंमोन नोंथां पुलिसनि फरेस्टारनि ओ दा थ इन्टारभिउनि माबाया जाथ थ आखै नालाय
औ औ ।
उम नोंथाङा खालामदोंमोन नामा?
खालामदोंमोन नोंथां फरेस्टार ए बि आरो इउ बि नि ।
आच्छा आच्छा आसाम पुलिजनि अ ए बि इउ बि आसाम पुलिसनि आरो ओ ।
मान मा होनदों नोंथां?
हेल
मा होनदों नोंथां?
नोंथाङा ओरैनो बेसेसो फराय
हेल
खोनायाखै हेल नोंथां । ओमफाय बेरायनो बेसेबांसो फरायो? हेल' हेल' हेल' नोंथां हेल'